हेल।
औ नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामदों?
आं ओरैनो दंगासिनो।
ओरैनो दङ ना?
औ।
अ आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननासो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङबा
औ रायलाय जागोन नोंथां।
रालाय जागोन ना नोथां?
खौ रायजलाय जागोन।
बिदिब्ला आङो नोंथांनाव
औ
जोङो बर' हिसाबै। ओ बर' आयजोफ्रा थ' गावसोरनि गाननाय जोमनाय जि जेनेबा गामसा दख'ना आर'नाफोरखौ गावसोरनो गोदोनि गोदायनिफ्रायनो दानानै लाबोनो रोंदों आरो।
औ औ
दा बि बि दि बर' आइजोफ्रा गावसिनि ओ जि जोमफोरखौ मा मा उगन बाहायनानै जेनेबा दाबोनानै लानो रोंदों आरो बानायनानै लाबोनो रोंदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा हागोन नामा?
औ फंनैसो फोरमायनो हागोन। नोंथाङा सोंनाय बायदिनो
औ औ
नंगौ जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनाय होननाय जिरादखौ बिराद गोसो होयो। नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां
जोंनि बर' आइजोफ्रा गावनि गाननाय जोमनाय फास्रा दख'ना गामसा जोमनाय उलजि बेफोरबायदि रो खोमनि नांगौ जानाय गाननाय जोमनायखौ नु न'यावनो गाव गावनो गावाबागावनि आखाइजों दिहु हुननानै लायोमोन आरो। आरो खुन्दुं जोंनो गिबियावनो जि दानो थाखाय खुन्दुं नांग्रो
औ औ
बे खुन्दुंखो खौ जोंनि बर' आइजोफ्रा एम्फौ लाथा फिसिनानै। एम्फौनिफ्राय मोननाय। फिथोब। बै फिथोबनिफ्राय। खुन्दुंखौ बनायोमोन आरो गोदोनि आइजोफ्रा बे। खुन्दुंखौ गाव गावनो फिथोबनिफ्राय न'आव। रुनानै दिहुननानै। बायदि बायदि गाबहोनानै। जेरै बिबार बि फां लाइफांनि गाब गानानै। गावबा गावनि फसायनाय बायदि दिहुननानै लायोमोन आरो बेनिफ्राय। दा बे दानाय लुनायाव मा मा नांगौ होननानै बुङोब्ला। गोबां। ओ आगजुफोर नांगौ जायो। जेरै थात साल। साल खुन्था नांगौ। जायो। बे साल खुन्था खौ जोङो औवानिफ्रायबो बानायनानै लानो हायो। आरो दंफांनिफ्रायबो बानायनानै लानो हायो आरो बिनि अनगायैबो माखु नांगौ जायो। जोंनो। मुस्रा आरो फुथुल होननानै। बुङो। आरो सोरखि नांगौ जायो जेनथेर नांगौ जायो बेफोर जगार। खौ जोंनो नांगौ जायो आरो। इनिफ्राय आरो खुन्दुं लुनाय। खुन्दुं लुनायाव जोंनो। थावख्रि नांगौ जायो बै थाव। ख्रि खौबो। ओ। गावबा गाव न'आवनो बानायनानै लाजोबोमोन आरो जोंनि आइजो फोरा। आर'नाइखौ नोंथाङा मि थिगौ ना?
औ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ।
बे बर' हारिनि आर'नाइ बे खौबो जोंनि बर' आइजो फ्रा गोदोनि समावहाय ओ बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा जेब्ला दावहा नांनो था थाङो अब्ला बे दावहा थिलियाव लालांनो थाखाय हरसेनि गेजेरावनो खुन्दुं थुनसे थुननानै गाब गानानै आगर एरनानै बे आर'नाइखौ हरसेनि गेजेरावनो दानानै जोहोलाव जोहोलाव जो फोरनो गानहोहरनाय जायोमोन आरो।
अ मा होननानै गानहोहरामोन? जेनेबा
बेयाव माने बर'फ्रा फोथायनाय दङ। गोदोनि बर' आइजोफोरा बुंनाय दं जेन'बा बे आर'नाइखौ गाननानै दावहाथिलियाव थाङोब्ला जोंनि जोहोलावफ्रा बे दावहायाव जै जाबोयो देरहाबोयो होननानै फोथायोमोन आरो। औ औ दा बिदिनो दानाय लुनायनि गेजेरजों जोंनि माबायावहाय बर' समाजाव बर' आइजोफ्रा गोबां हारिमुखौ लाखिनायजों लोगोसे ओ रां रुफा आरजिनाय न'खर सालायनायावबो गोबां हेफाजाब मोनो होननानै आं सानो आरो।
औ औ ओ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंबाय आंबो नुबोदों। ओ जि दानाय बिदिनो थाथसाल गरखा माखु ना? ओ सोरखि मब मेल अदां बायदिसिना गोबां मुवानि गोनांथि जायो नङा होमबा आगर गुना
औ औ।
दा नोंथांनाव आं सोंनो लुबैबावदों आरो ओ जेनेबा जों गांसे दख'नायाव
औ।
आ बेसेबांसो खुन्दुंनि गोनांथि जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
गांसे दख'नायाव खु बेसेबां खुन्दुंनि गोनांथि जायो होनना बुङोब्ला बेखौ थोंजों बुंनाया गोरलै नङा आरो बेखौ जायफोराद दाबाय थायो जारफ्रा जि जि दानानैनो सानफ्रामबो सलियो बिथांमोनहा साबसिनै मिनथियो उमब्लाबो आंनि मिथिनायाव ओ खुन्दुङा अनेक रोखोमनि थायो नालाय जेनेबा वान फ्लाइ जिरफ फ्लाय होननाय खुन्दुं थायो। गिदिर जाद फिसा जाद खुन्दुं थायो नङा होमबा? खुन्दुं लायै खुन्दुं बे दख खनायाव जानाय खुन्दुं जानायनि माबायाबो गुबुन गुबुन आरो। ओ हमनाल ला आं नरमेलि बुंगोन सेरसे खुन्दुंआवहाय
औ।
थायावबा गांनै थांनो हागौ बायदि
औ
दालाय सोंलाय गांनै थांनो हागौ बदि आरो आंनि मिथिनायाव
गोजोना थाबाय नोंथाङा फोरमायनो थाखाय दा आङो सानहर आरो जोंनि बर'फोरनि गामसा अ बा दखना बा आर'ननाय
औ
दा बेफोराव जोङो गोबां माने गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरफोर एरनाय जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ
दा नोंथाङा बैफोरनि आगरफोरनि मुंखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन आं मिथिनाय आगरफोर खौ आं नोंथांनो फोरमायगोन ओ जोंनि आगर होनोब्ला गोबां रोख रोखोमनि दङ नङा होमब्ला मिथिंगायारि आगर ओ जेरै दाउराइ बायदिसिना नाथाय गुबैयै बर' आगर होननानै बुङोब्ला जोंनिया
औ
ख्रेब हाजो आगर फारौ मेगन ओ खासि हाथाय बायदि बायदि आरो गोबां आगर दङ
गोबांनो आगर दं ना औ नंगौ थिगानो ओ बेनिफ्राय ओ नोंथां आङो दा बर' आयजो फोरनि माखासे दख'ना फोरनिखौ गुबुन गुबुन मुङै आङो बुंनाय नुयो आरो। दा नोंहा बेफोर दख'नानि मुंफोरखौ खिथानो हागोन नामा?
अ आङो दख'नाफोरखौ बांद्राय बायनानै गाना।
औ दा ओरैनो ओरैनो नोंथां बे बैसागुआव बे जोङो गोमो गोमो जे गानो। जे दखना बेखौ जोङो मा होननानै बुङो?
बैसागुआव गाननाय दख'नाखौथ' जोङो ओरैनो आंनि मिथिनायाव आरो आङो दख'ना गोमो होननानैनो बुङो खिन्थु
औ।
गुबुन दं गुबुन मुं दं नामा आं मिथियाखै।
आं माने बिदन बिदन होननाय खोनाबाय थायो आरो।
बिदनब्ला माने बियो ओरैबायदि बेयाव आगर थाया आरो।
अ।
आगर गैयालासिनो बेवहाय गोजा गोथां गोमो गुफुर बायदि गाबजों बोखावनाय। सिनबोलाङो बेखौ जोङो बिदन होननानै बुंनो हायो आरो दखनायाव आगर गैयैखौ
औ बेनिफ्राय जोंहा हाबायाव जे गानग्रा दख'ना दङ बेनि मुंखौ। मा बुङो?
बेखौ हाबाय गाननाय दखना दख'नाखौ जोङो दख'ना थावसि होननानै बुङो।
अ माबायदि गाब गाबनि? बा मानि माबायदि जायो बियो?
दख'ना थावसियाथ' आंनि मिन्थिनायाव गोजा गाबनि नाथाय जों दा गोदान मुगायाव
औ
बे गाबनि दख'ना गाननायनिख्रुइ गुबुन गोबां बेलेग बेलेग माने गुबुन गुबुन रोखोमनि खुन्दुंनि गान्नायखौ नुनो मोनसै आरो बारा गानबावनायखौ नुलाबाय दख'ना थावसिखौ।
औ दा नोंथां आङो मोनसे सोंबावनो लुगैदों।
औ।
दायो जोङो ओ बाजार गलाफ्राव जोंनि दख'नाखौ गोबां फाननाय खौ जोङो नुनो मोनो दा खमसिननिफ्राय लानानै बेसेबांसिसिम दामनि जोंहा दख'ना बाजार गलाफ्राव मोननाय जायो फाननाय जायो।
बेयावहाय आंनि मिन मिथिनायाव थामजौनि फाय आखाइ लानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि दं ना लाय। थामजौनिफ्राय लानानै बाजि रोजा दाइनजि रोजासिम दङ होननानै आं मिथियो आरो। बेवाहाय न'आव दानाय आरो मेसिनाव दानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि दाम जायो जोङो न'आव दानाय दख'नाफोरखौ थामरोजा जेरै आगर गुबैफोर बेनिफ्राय माथा दख'ना बेफोरखौ जोङो नैरोजा बाजौ थामरोजा ब्रै रोजा बेफोरबायदियाव बायनानै मोनो आरो बेनिफ्राय मेसिनाव दानाय खम दाननि खुन्दुंफोर दं नालाय बेफोरखौ जोङो बाजौ स्निजौ थामजौनिफ्राय मोनजेनो आरो। बिनिफ्राय गोजौसिम।
होमबाथ' जोंनि बर' दख'नायाबो गोबां बेसेन गोसा जाबायना।
गौ थारैनो। जोङो बे जि फालांगि एबा दख'ना बर'नि गाननाय जोमनाय बेखौ जोङो न'आवनो दानानै दिहुननानै बेफार फालांगिबो खालामनो हायो। बेजों लोगोसे न'खर आरो हारिमुखौ लाखिनो हायो होननानै आं सा सानो आरो।
बिदिब्ला नोंथांनिसिम फोरमायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। हायो। दोनथ'नोसै नामा आंहा।
औ जा दे नों माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन।
औ दे दे गोजोननाय थाबाय।